नोंथाङा दसे रायज्लायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां।
होमबा नोंथाङा नोंसिनिथिं नांगोल जांख्राखौ माबायदि फालियो हागोन नामा।
अ हागोन नोंथां दा बिदिब्ला आङो ओ जोंनि ओनसोलाव फालिजानाय जेनाखि नांगाल जांख्रा बेनि सोमोन्दै बुंलांनोसै। अ नांगाल जां जाहैबाय जोंनि बर' हारिजों गोदोनिफ्रायनो फालिजाबोबाय थानाय मोनसे ओ फोरबो बायदियानो ओ जेनाखि बेयो माइ आबादजों थोंजों सोमोन्दो गोनां जेनाखि ओ बर' गामि एबा बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो ओ माइ आबाद बा आबाद मावनायजोंनो थोंजोङै सोमोन्दो ओ लाखिनानै दङ बा जिउ खुंनायाव ओ बांसिन गामिनियारि सुबुंफोरानो बांसिन आबादजों सोमोन्दो ओ ओ ओ बांसिन गामिनिआरि सुबुंफोरानो बांसिन आबादजों सोमोन्दो लाखिनानै जिउ खुंबोगासिनो दङ दा बै माइ आबादजों सोमोन्दो थानाय जेनाखि नांगाल जांख्रा ओ नांगाल जांख्रा होननानै बुङोब्ला नांगाल मानिथ' बै फोरा नांगाल जायखौ जोङो मोसौजों जुरिनानै जुंगाल बायदिसिना होनानै एवनाय जायो। ओ आरो जांख्रा होननानै बुङोब्ला बै जेनाखि माइ गायखांनाय दिन बा माइअखौ गायजेननायनिफ्राय गायै गायै जोबनाय दिनाव जेनाखि नांगालखौ ओ जोबथा बिदाय होनाय बेनो जाहैबाय नांगाल जांख्रा दा नांगाल जांख्राया जोंना बे जेनाखि जोंनोहाय जाय जाय माइ गायो ओ बैसोरो फालिनाय जायो आरो जेनाखि माइखौथ' दा दा समावहाय बयहाबो खोथिया फो फोखांबाय दाथ' दैज्लां सम माइ गायनाय सम दा बयबो खोथियाखौ फोखांबाय दा खोथिया एसे जौनाय सम जाबाय दा बेनिफ्रायनो जेनाखि हालेवजेननाय बा खारायनाय बियो जोंनि ओनसोलाव जागायजेनबाय ओ दा खाराय उनाव जोंङा हाय बे खारायनायखौ जेनाखि नांगोलजोंनो जोङो एवजोबनाय जायो बांसिनानो। ओ दा आथिखालाव नाथाय ओ बांसिन ट्रेक्टरजों एवनाय नुनो मोनसै आरो खिन्थु ओ गोदोनि ओ समाव बांसिन मानसिफोरानो जेनाखि नांगोलजोंनो एव ओ दा नांगालजों खारायबाय खारायनायनि उनावहाय ओ सामार होबाय बेनि उनावहाय बर' होबाय आरो बेनि उनावहाय बिदिनो माइ गायनाया जेनाखि माइ गायनो थाखाय आलिबो दानांगौ जायो खोनांगौ जायो बेबायदिनो खोथिया ओ। जौथारोबा बा गायजानाय सम जायोब्ला बेखौ फुनानै नांगोलजों खनसे फोमोनफिननानै ओ गायनाय जायो आरो माइखौ दा बैबायदि जेनाखि बे गोलाव सम ओ मायखौ ओ जेंनानि माइखौ गायनो थाखाय नांगोलजों खाराय जेनाखि हा फु मोननायसिम गासैयावबो मा नांगाला सासे आबादारिनो जेनाखि मदद नांगौ बेखौ होबोजोबदों बै नांगाल जोंसो मानिे सासे आबादारिया ओ हाखौ फोमोननानै ओ गायनो हानाय जादों दा बैबायदि ओ बेलायावहाय नांगोलखौ जेन'बा ओ बिदाय होनो बा सनमान होनायजों बै फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो दा बै फोरबो फालिनाय समाव ओ जेनाखि माइखौथ' ओ दानि जुगाव ओ न'खरसेयाव जेनाखि बारा मानसिबो थाला बा-बारा आइजोफोरा थाथारोबा सानै साथाम ओ बेनिफ्राय बांसिन थानाय नुनो मोनला आरो माइखौथ' बांसिनै आइजोफोरा गायो आरो हालेवनायावथ' बांसिन हौवाफोरानो हालेवो हौवाफोरानो हालेवखायो आरो दा बैबायदि हालेवनानै जेनाखि माइ गायनाय बा सिगांनिफ्रायनो मावै मावै ओ माइ गायजासिम बिराद खस्थ' मोनो बे माइ गायनायाव दा बैहाय सोरबा सोरबाया न'खरनि गोजा गायो आरो बैहाय सोरबा सोरबाया हाजिरा मुजिरा लानानै गायनाय जायो दा बै हाजिरा मुजिरा लानायबा न'खरनि सोद्रोमाफोरा बै माइ फुजेननायनि फ्राय सानफ्रोमबो गायनाय माय गायनायाथ' दसे सानसे साननैजों हानाय नंङा बेयो मास मोनसेबा मास मोन ओ नैयानो लाफ्रामोन जेन'बा हा नायै हा आरो सोरनाबा दानि ओ दिगावथ' बारा हा बुरजाबो गैला दुइ बिघा थिन बिगा बिदिनो दस ओ बिस बिगासिम थायो आरो दा बैफोरबायदि गोलाव सम माइखौ गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गायबोनाय जायो दा बै खस्थ' मोननायफोरखौ औ जेनाखि बावगारनोबा ओ बै खस्थ' मोननायनि ओ थाखाय बै सुबुंफोरखौ जेन'बा जयैनो मिलायलायनानै न'खरैबा बै ओ मालायखौ सोलाव लानानै जेन'बा हाजिरा होनानै गायनाय सुबुंफोरखौ जेन'बा खस्थ' मोननायनि नामै एसे नांगोल जांख्रा फालिनायजों ओ दिनखालि माइ गायखांनानै जेन'बा जोबथारसै सानखालि हाखौ दब्लायसे दब्लायनै नांगाल जांख्रानि मुङाव दोननाय जायो। ओ बै दिनखालि ओ हाब्रुबो फुनलायनाय जायो जे सासेया गुबुन सासेखौ हाब्रु फुनलाय ओ फुनलाय लायो खेलायनायजों ओ जोबनाय दिन हिसाबै बयबो रंजायो बा खुसि जायो बै दिनखालि बेबायदिनो ओ दब्लायनै दब्लायथाम हाखौ फोमोननानै गायनानै बेबायदिनो बयबो जयै रंजायो साहा लोङो दुब्लियाव इदिनो ओ बर'फोराथ' ओ गा जौ संनाय हुदा दं जेन'बा न'आवनो ओ जौ रोसि बानायनाय जायो। बेखौ लोंनानै जेन'बा रंजायो आरो आरो बेनि उनावहाय न'आवबो बेबायदिनो ओ ओंखाम जाहोयो बेबायदिनो बेदरजों बेबायदिनो ओंखाम जाहोनानै रंजायो आरो बेबायदिनो रंजानायनि गेजेरजों बै नांगाल जफ्रा जेनाखि नांगालखौ बिदाय होनाय बा माइ गायखांनायनि ओ समावहाय फालि जानाय नांगाल‌ जांख ख्रा बियो जानानै थाङो आरो दा जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदिनो फालियो नोंथां दा आङो बे समावहाय नोंथांनावबो जे नांगाल जांख्राखौ फालिनाय ओ दा नोंथांनि ओनसोलाव माबोरै फालियो नोंथाङा आंनि सिगाङाव फोरमायनानै होलांदो।
जोंनिथिंबो नोंथाङा बुंलांनाय बायदियानो। जेनेबा फार्स्टआव जेनेबा जाखिनि हा दंमोन बेफोरखौ गायखांजोबनायनि उनाव जेनेबा नांगोल जांख्रानि मुङै मा होनो दब्लायसे दब्लायनै दोनो आरोना।
औ।
नांगोल जां ख्रा खालामनो थाखाय। ओमफाय बेे दब्लायसे दब्लायनायखौ ज' जेनेबा जाय जायफोर खस्थ' खालामदोंमोन गामिनि आइजोफोरा गायो ओमफ्राय बिदिनो मा होनो हौवाफोरा खोथियाखौ राननानै होयो आरो ना ओमफ्राय बे नांगोल जांग्रा खालि जेब्ला गायखाङो होनब्ला मा होनो गिबियाव मा होनो फुङाव जेनेबा साहाफोर लोङो मेथायाइफोर जायो ओमफाय दाथ' थाइजौ खान्थाल बोथोरना? जायफोरनाव थाइजौ खान्थालफोर दंबा थाइ खान्थालफोरबो हैयो आरोना ओमफ्राय बिदिनो जेब्ला फुंनि माबाया जाखांनायाजोबो बा माइखौ गायखांजोबो अब्ला बेलासिनि जानाय सानजफुनि जानाय हिसाबै जेनबा ओंखामफोर बेदरफोर। ओमफफ्राय जौ लोंग्राखौनो जौ ओमफ्राय साहा लोंग्राफोरनो साहा ओमफाय बिदिनो। थान्दाफोर इदिनो होनाय जायो आरोना ओमफफ्राय बेबायदिनो नांगोल जांख्रायाव जोंथिंबो नोंथांमोनहा बदि हाब्रुफोरबो फुलायनाय जायोओम बिदिनो रंजा बाजा ज' खुंलायो आरोना बेबायदिनो जेब्ला मा होनो गासिबो माइफोरखौ गायखांजोबनायनि उनाव।
अ अ नोंथांमोननाव जेन'बा मा माइखौ बांसिनै गायनाय जायो मा मा माइखौ बांसिन गायनाय जायो नोंथाङा खिथा?
जोंथिं दाथ' मा होनो गोदान गोदान मा होनो बंगबिन्दुफोर बांसिन गायो जोंथिं बंगबिन्दु आसु मायफोर।
अ जोंनियावबो बिदिनो नोंथां अ जोंनियावबो बिदिनो नोंथां। दा नैबेहाय जेनाखि दै थानाय बांसिन दलहाफोर जायगायाव बांसिन रनजित गायनाय जायो। जायखिया जोंनि ओनसोलाव बांसिन दहला हा थानायलाय ओ-जोंनि गामिनि ओ-बा जोंनि ओनसोलाव बांसिन सुबुंफोरानो रनजित माइखौ गायो आरो। बे रनजिद माया। बारा गोजौबो जाया थाख थिख दलहा हानि थाखाय जोबोद मोजां आरो। बेनि बिदाङा गोलाव। जायो बा बिसंङा बुरजा खायो। जायनि गेजेर खम सम हायावनो गोबां ओ-माइ आबादखौ मोननो हायो आरो। ओ-दा बे माइ आबादखौ ओ-ओंखायनो बांसिनै गायनाय जायो बेनि अनगायैबो बोरि जायगायावहाय आइजं ओ-फरिमल। ओमफाय जोसा माइब्रा औ बेफोर बायदि। बिदि माइफोरखौ गायनाय जायो। दा आङो नोंथांनाव स सोंबावनो लुबैदों जे ओ- नोंथांनि जेनाखि गामि ओनसोलाव ओ-जेनाखि आबादारिफोरा मा मा आबादजों जुनियायै? सोनारनानै दङ बा गावनि जिउखौ खांनानै दङ मा मा आबाद मावनानै?
गुबैयैथ' मा होनो जेनेबा गुबै आबादावथ' माइआनो जाबाय। ओफ्राय माइनि अनगायैबो जेनेबा। गोरान आबाद हिसाबै फाथो फाथो गायो फाथो ओमफाय जुखामबो गायो फाथो, जुखाम, बेसर। दालि ओमफ्राय बेफोरनो आरोना जोंथिं बेसर दालि बेफोरखौनो गुबैयै गायो गोरान आबाद हिसाबै। ओमफाय पाथ फाथोबो गायो। ओमफाय सबायफोर। ओफाय। एसे बोरै जायगाफोराव आरो थारुनफोर गायो। दाथ' नै सावनिया थारुन थारुन मोजां बिदिनो बायदि रोखोमनि थारुनफोरबो गायो आरोना।
औ नोंथाङाबो थारुन गायो। फेरबाय नामा।
आंथ गायफेराखै।
ए। जायखिजाया नों बुंनाय ओ जेनाखि आबादफोरनि गेजेराव नों बबेबा मोनसे आबादखौ बुंनो हागोन नामा माबोरै गायो।
आङो' मा होनो सबायफोरखौनो बुंसै आङो। बिसोरखौ जेब्ला मा होनो माइ गायखांनायनि उनाव मा होनो सिगां हाखौ खारायनानै लाबाय हालेवनानै बिनि उनाव ओमफ्राय एसे हाफोरखौ माबाबाय रान होबाय ओमफ्राय बिनि उनाव मा होनो बेगरखौ फोनानै होबाय आरोना नांगौ ज जखानानि बेगर जेनेबा। बेसेबां नोंनो नांगौ जखानि बेगरखौ हायाव गारना होबाय बांद्राय रोजाबाबोथ' मोजां जायाना आरो बांद्राय खमबाबो। बिनि उनाव। जेब्ला मा होनो। जेब्ला बेसरा मा होनो खिलिबोयो होमब्ला मा होनो नांगौबायदि हासार मुलि ओरैनो एम्फौफोरबो जायोना मुलिफोरबो एम्फौनि मुलिफोर ओमफ्राय एसे देरनायफोरनि मुलिफोरबो होनांगौ जायो ओमफ्राय बायदि रोखोमनि हासारफोरबो होनांगौ जायो बेसोराव दालियाबो बेबायदिनो ओमफ्राय जेब्ला मा होनो जेब्ला देरो ओमफाय मा होनो बेसराथ' बिबार बारनाय बिबार बारनायनि उनावसो माबायोना फिथाइ जायोना फिथाइ जायो होनब्ला मा होनो बेसरखौ फुनानै लाबोनानै मारा होनाय जायो आरोना
ओम
ओ मारा होनायनि उनाव बिदिनो सालिनाय ओमफ्राय अनेक माबाफोरबो थायोना हाग्राफोर बेफोर बारफोरावबो आगारनांगौ
ओम
मा होनो बेसरखौ फाननो हानाय जायो आरोना
औ दा जोंनि ओनसोलावनो बोव बो नोंथां बुंनाय बायदिनो बेबायदि ओ सबाय फाथो गोरान आबाद महरै ओ बेसर बिदिखौनो माबा मावनाय जायो आरो ओ बेनिफ्रायथ' नों नोंथा बुंनाय बायदिनो जोंनाबो गुबै आबादा माइयनो आरो दा आङो फाथो फोनायनि सोमोन्दै एसे बुंनो सानोदों जेनाखि फाथो बे आबादखौ आंबो एसे सिगाङाव मावखांबाय लोगोफोर जोङो साबा लोगोफोर ज' जानानै मावदोंमोन आरो बेखौ जोङो सासे ओ माहाजोननि हाखौ ला नानै मावनाय जादोंमोन ओ गासै जि बिघा हायाव बे आबादखौ जोङो मावनाय जादोंमोन ओ बे हा खौ जोङो मावनो थाखाय गिबियावनो ट्रेक्टरजों मोजाङै हालेवनानै लाग्रोदोंमोन बेनि उनावहाय हाग्राफोरखौ फोसाबदोंमोन आरो जेब्लानो ओ मे धान जायो अब्ला जोङो ओ जेब्ला हायाबो फोजानाय जायो बे समावहाय जोङो बे बाजारनिफ्राय बेगर बायनानै जोङो ओ बै बेगरफोरखौ फोनाय जादोंमोन ओ आरो बैहाय फोनानै जोङो बेवहाय बायदि फटासियाम ओ इउरिया एसे ओ बेफोरबायदि होनानै बेयाव फोनाय जादोंमोन बेनि उनावहाय फाथोआ जेब्लानो ओ एसे देरो होमब्ला आरो बेवहाय माखासे हाग्राफोर फैदोंमोन आरो बे हाग्राफोरखौ जोङो फोसाबदोंमोन। आरो बै हाग्राफोरखौ फोसाब खांनाय उनाव जेब्लानो एस से ऐ देरो होमब्ला जोङो भिटामिन सारनानै होनाय जादोंमोन बेयावहाय आरो बेनि उनावहाय जेब्लानो आरोबाव देरबावो होमब्ला बेयावहाय फाथोआ जाहाथे बिगुर मोजां जायो ओ बेनि थाखाय जोङो बेवहाय आरोबाव इउरिया सारनानै होबावनाय जादों।